हेल'
औ हेल' नोंथा।
औ खोनाबाय।
औ खोनादों।
अ
माबाफोर बुंनो सानदोंमोन नोंथाङा?
ओ बुंनो सानदोंमोन।
बैसागुआव ओरैनो माबायदि रंजायो?
बैसागु बैसागुनि सोमोन्दै सोंदों नङा होनब्ला?
ओ बैसौनि सोमोन्दै खिथाद इसाया।
बैसागुआथ' बर'फोरनि बयनिफ्रायबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो जाहैबाय।
ओ ओ ए ए।
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जेब्लासिमबो रायजो जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो बैसागुखौ बिराद गाजा गोमजायै बर'फ्रा रंजाबोदों आरो माने बैसागुआनो जाबाय बर'फोरनि बयनिफ्रायबो देरसिन मिथिङाजों थानाय रंजा
ओ ओ ओ।
जोङो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै बे बैसागु फोरबोखौ फलिनाय जादों
ए ए बिफां लाइफां सोनारानानै
औ जेरैहाय जोङो बर'फ्राथ' माने मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै
गोदोनानि गोदोनिफ्रायनो
औ। जेरै बर'फ्रा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसाद लानानै संसार जाबोदों जेरैहाय माने आबाद मावनो थाखाय जोंहा नांगोल जुंगाल मै हुकेन बेदा बेफोरखौ जोङो औवाफोरनिफ्राय बानायनानै लाबाय नङा होमबा?
मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जाबाय
औ बेनिफ्राय आरो जोंहा माबा थाहैबाय।
उम
न' लुनो थाखाय जोङो न'नि खुन्थिया
उम
नङा होमबा न'नि खुन्थिया जोङो बेरा अनेग आरो बेनिफ्राय जों थुरि औ नारा थेवोल गोबां जोङो बेनिफ्राय आरो जाहाय ना हमनो थाखाय जोंहा
औवानि आइजेंबो नांगौ ना?
जेखाइ खब बाय खाखि नङा होमबा?
औ
दा बेफोरखौ नायनानै बर'फ्रा मा होनदों मिथिंगानि सायाव सोनारना थानाय बेनिखायनो मिथिंगाया जेब्ला देलायस्रि महर लायो नङा होमबा दाम गोजान बिलाइफोरा सिरिलांनानै जेब्ला गोदान गोदान गोरलै बिलाइफ्रा खिलियो।
ओ
देलायस्रि महर समावनो बर'फ्रा बैसागु बोथोरखौ माने खुंनो लादों आरो गाजा गोमजायै खुंनो फालिबोनो रोंदों माने नङा होमबा?
ओ बैसागुथ' बेलेग बेलेग खोनायो ने बेलेग बेलेगनि दं होननानै? बैसागुखौ
बैसागुआ
मानसि ओ मानसिनिबो दङ होननाय खो मानसिनि आरो मानिबा मोसौनिबो होननाया
औ औ औ दा जोङो बैसागुखौ
मोन बेस
जोङो बैसाग औ बैसागुखौ जोङो संक्रान्ति गिबिस हिसाबै जोङो मोसौनि बैसागु होननानै फालियो
ओ
नङा होमबा गिबि बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै फालियो आरो बे मैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो जेथु मोसौआनो जोङो थांना थानायनि गुबै राहा लामामोन
उम
जोंनो जोङो आबाद मावनानै जोंनि नांगौ आदार फोरखौ जोङो बुथुमना लायोमोन बेनिखायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौखौ जोङो माने माइनाव महरै सिबिबोदों आरो
औ औ
बेनिखायनो बोसोर गोदान जानाय लोगो लोगो जों मा खालामो मोसौखौ जोङो संक्रान्तियाव माने खानाय सिना सानो ओंखारैनि सिगाङावनो जोङो
उम
सिखारनानै माने मोसौखौ थुखैग्रोयो आरो मोसौ थुखैनायाव जोंहा बिदिनो सानसे सिगां सानसे सिगां जोङो मोसौ थुखैनायाव मा मा मुवाखौ नांगौ
उम हाग्रानिफ्राय मोनो जाहैबाय
औ मोखोना बिदिनो बाब्रिखब थाराय रायदों बिलाइ नङा होमबा खाथ्रि बिलाइ बेनिफ्राय जोंहा लाव फान्थाव हालदै
उम उम दिग्लिआ ना मा होनो बेखौनो नङा ने
औ बेबायदिखौ जोङो सानसे सिगां बुथुमनानै लाग्रो खायो नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो औ मोसौ बैसागु जाग्रोयो
ओ मोसौनिफ्राय मानसिनि थाखाय ने
बेनिफ्राय जोंहा मानसिनि जाहैसिगोनलाय बैसागुआव मानसि बैसागु जोङो मानसि ओ एक तारिक गिबि सानाव जोङो दुगैस्रां लोब स्रां जोङो गेदेर सनमान लायो
गामिफोराव गामि गामि गामिफोराव
गेदेरा ओन्दैखौ बोर होयो उन्दै गेदेरनिफ्राय बोर लायो खुलुम लायो सनमान हो यो अनलाइ‌ लायो बिदिनो बिसि गोनांफ्रा बिहाव गोनांफ्रा फुङावनो बिमा बिफाखौ खुलुमो बिहाव बिख खौ खुलुमो नंङा होनबा गोदान गोदान फालि आरनाय होयो
ओ गावबा गाव होयो आर ने न गामि गामिफोराव फालियो